औ
हेल नोंथां खोनादों ना औ औ खोनादों। आ नोंथाङा ओरैनो दं ना।
औ
औ नोंथांखौ आङो जादों मा जोंनि बर' बर'फोरनि आबाद मावनायाव देरखांनाय जा ट्रेडिसनेल न'ले द धोरोमारि गिय बेनि सायाव नोंथाङा ज आं एसेंनैो सावरायनो होनना सानदोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना।
औ ज नथां।
औ
हेल' खोनायाखै नोंथां।
औ औ खोनस अब्ला दे बिदिब्ला आङो हेल' बिदिब्ला जोंनि माइ आबाद मावनायनि दोरोङारि गियानफोर बर'फोरनियाव जादों गियानफोर दं बेफोरनि सायाव आं एसे बुंग्रोनो होनना सानबाय। दा जोङो माइ आबाद मावनानै होनना बुङोब्ला जोंहा बर'फोरा ओ मिथिंगायारि जिबि होनना मिथिंगाजों थांनानै मिथिंगाजों सोनारनानै थानाय। थांनानै थानो हाग्रा जिबि होननानै थांनानै थाग्रा जिबि होननानै बुंनांगोन बर'फोरखौ मानोना बर'फोरा गोदोनि फ्रायनो जे जोनोम जानायनि जाजेननाय बा आजै आजौमोनानि समनिफ्रायनो जों मिथिंगायाव सोनानानै मिथिंगानिफ्राय जेनेबा मिथिंगायाव मोननाय बायदि रोखोम मुवा बेसाद बिफां लाइफां बायदिफोरनिफ्राय मोननाय फिथाइ सामथाइयानो जा जेनेबा बायदि बे ओ ओ मुवा बेसाद बायदिफोरखौ जों मिथिंगानिफ्राय बायना लानायखौ नुबोदों। जायनि जायनि थाखाय जों बर'फोरखौ जों मिथिंगायारि जिबि होननानै मिथिंगाजों सोमोन्दो थानाय जिबि होननानै बुंनो हायो नंगौ ना?
औ औ र औ।
औ दा जोंहा आबाद मावनायनि बेलायाव आबाद मावनायनि बेलायाव बेरखांनाय दोरोङारि गियान होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावनो जोंहा बर'फोरखौ बर'फोरा आबाद होनना बुंबा बर'फोरा आबाद होनबा माइ आबादखौ नों गुबैयै बुंनो हायो माइ आबाद मावनानै बा माइ आबाद मावनानै जोंनि बर'फोर माइ आबादनि सायाव सोनारनानैनो थांनानै थायो माइ माइनिफ्राय मोननाय जा माइरं बेखौनो जानानै बर'फोरा बेनो बर' फोरनि गुबै आदार होनना बुंनांगोन आरोना
औ नंगौ
औ दा जोंहा माइ आबाद मावनाय दोरोङारि गियान होनना बुङोब्ला जेनेबा जों माइ आबादखौ मावनाय ओ माइ आबाद मावनायनि बेलायाव जों बुंनो नांगोन गिबियाव जोंहा माइज्लि बुथुमनायनि बाथ्रा जेनेबा जोंहा गिबियावनो फै बेनि उनावसो जों खोथिया फोनो हायो नालाय माइ थाखाय जों गिबियाव जोंहा माइज्लिखौ जों मोजां जा माइआ मोजाङै फिथाइ बा जा माइया मो मोजाङै फिथाइ जादों बे माइखौ जों मोजाङै दांग्रिसे बा दांग्रिनो दोनथुमनानै बेनि ओमफ्राय जों मोजाङै बेखौ बासिनानै बेनि उनाव जों माइजिलिखौ दोनथुमनाय जायो दोनथुमनाय नि उनाव जेब्ला माइ गायनाय गायनायनि सम जायो अब्ला जों बे माइज्लिखौ मोजाङै जावनानै बा मोजाङै जोङो फोरानस्रानै जावनानै बेखौ जोङो दैयाव सोमनानै जों जेनेबा जोंनि फुख्रि बा जाम्फै हाखरफोराव जों सोमनानै दोननायखौ नुयो जाय मोनसे जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि गियान। जायनि जायनि गेजेरजों जोङो माइखौ खिलि गाजा खिलि होनो हायो नंगौना नोंथां
औ नंगौ नोथां
बेनि उनाव जों सानथामसो सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ जोङो एसे सिदोमा जायगायाव फोनायनि सिगां सिगां एसे सिदोमा जायगायाव ज हायाव दं मानेहाय बेनि सायाव थास' लायबा जायखिजाया मोनसे जायखिजाया गुवार बेसादजों जों बेखौ सि फेनलानानै बेनि सायाव खोबना दोननाय जायोमोन। मानो होनोब्ला जोंहा बेयाव एसे दुङा सुवा बायदि बिदुं बायदि मोनोब्ला जोंहा खोथियानि जा माइ माइ बेग माइ बेगर बियो खिलिनायाव थाबैनो खिलिनो हायो होननानै जों फोथायो बेबो मोनसे बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि गियान गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय औ बेनि उनाव जोंहा बेजों लोगोसे जोंहा खोथिया फोनायनि बेलायावबो जों दोरोङारि गियानखौ बेरखांनो नुयो जेराव जों दाउ दाउफोर जानाय बा दाउफोरा खोथियाखौ फोखांनायनि उनाव जेब्ला दाउफोरा बेखौ खहा खालामो नालाय दाउफोरा दाउथु बा दाउस्रि बायदिफोरा माइखौ जायो नालाय बेनि नि थाखाय जोङो जोंनि मिथिंगा बा जोंनि साखाथि खाथि खालायाव मोननाय जे थास' हारिनि मोनसे जायखौ सोरबा गोबाङानो अलदर होनना बुंनाय जायो बे अलदर बा जायखि जाया फाख्रा सिख्रा नुनाय दंफांनि बिलाइफोर बेफोरखौ जोङो ओरै दोननायखौ नुनो मोनो जेनेबा खोथिया खोथिया थलिनि गासैबो रुगुङाव बेफोरो जोंनि बर'फोरनि गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय दोरोङारि गियान होनना बुंनांगोन बेनि अनगायैबो जोंहा बेफोरबायदिनो सिलानि जा महर सिलानि महरनि गांखं बानायनानै बेखौ औवा बिजौआव ओ दिरुंजों खाथाबनानै दोननायखौबो जों नुनो मोनो जायनि गेजेरजोंबो जों दाउफोरा जेनेबा खोथियाखौ जानो हाया बेखौबो नुनो मोनो थिग बेबादिनो जोंङो ओ हालेवनाय बा माइ गायनायनि बेलायाव जों दोरोङारि गियान बेखौ नुनो मोनो जेराव हालेवब्ला जेनेबा जोङो गिबियावनो सानजा साहा सानजा खनानिफ्राय बे बेफोरबायदि जागायनायखौ जों नुनो मोनो लोगोसेनो जोंहा हालेवनायनि सिगाङावनो जोङो जेनेबा गावनि बैसोथि हा बैसोथिया जेनेबा हालेवनाय हाखौ एवखे एवखा खालामनायनि थाखाय जेबो जेनेबा ओ खैफोद आफोद बा मोसौनि आथिङाव बौ बौनाय बौ बौला बौलि खालाम खालामाथों होननानै जेन लाइजौलाय होनानै बेयाव जोङो बिमा बैसोमथिखौ सुंग्रिना लाग्रोनायखौबो जों नुनो मोन्नाय जायो बर'फोरनि आबाद मावनाय बेबो जे जेनेबा जोंनि धोरोमजों सोमोन्दो थानाय जेनेबा जों बेखौबो जों मोनसे गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनायाया नालाय बेखौबो जोङो दोरोङारि गियानखौनो बुंनांगोन बेनिनो जों ओ हाखौ जोंहा गिबियाव एवनायखौ जोङो खारायनाय होनना बुङो बेनि उनाव गेजेर जेनेबा नैथि खेब एवनायखौ सामार होनाय आरो थामथि खेब एवनायखौ मै होनाय होनना बुंनाय जायो जेराव गिबि एनायाव हाखौ जोङो मोजाङै एवग्रोनानै लानाय जायो गोरा जायो नालाय बेनि उनाव जों सामार होनाय समाव जेनेबा हाखौ आरोबाव खेबनै फिननाय एवफिननाय जायो बेनि उनाव जोंहा मै होनाय समाव जेब्ला मै होगोन जेब्ला मै होनो गायनो सम जायोब्ला जोंहा मै मैखौ होनाय जायो मै होनायनि गेजेरजों जेनेबा जोंहा गोजौ गोजौ गाहाय जाना थानाय आबाद फोथारनि गोजौ गाहाय जाना थानाय हाफोरा जेनेबा समान जायो बेखौनो जों मिथिनाय जायो बेनि उनाव जोंहा गायनायनि बेलायावबो जेनेबा दोरोङारि गिय दं जेराव जोङो ओ खम समनि गेजेरावनो गायखांनो थाखाय जोङो गामिनि सुबुंफोरखौ जेनेबा अ सावरि बादालि बेफोरबायदि लिंलायनानै जोंहा रांखावरि खरस खरसा जायालासिनो न'नि दाउ बेदर हा न'नि अमा दाउ बायदिखौ बुथारनानैनो बेजोंनो जोङो रायजोखौ मोजाङै बुजायनानै बेजोंनो जोङो गावनि गायनो गोनां बा गावनि खामानिखौ जोङो ओ मावफुंनानै लानो हायो बेबो मोनसे जोंहा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि गियान जेराव जोङो गावनि खामानिखौ बयबो लोगो नांनानै जयै मावलायनायखौ नुनो मोन्नाय जायो बेफोरबायदिनो बदल गायनाय बायदिफोरखौबो जों नुनो मोननाय जायो माइ गायनायनि बेलायाव नंगौना नोंथां
नायनि बे गायनायनि बेलायाव जोंहा न'खरनि आइजोआ जे माइ खौ गावनि माइआ बैसथिया बैसुमत बिमाया जे गावनि माइ गायनायखौ ओ मोजाङै मोजां थांथोंबा मोजाङै मोजां गावनि माइआ मोजाङै मोजां जाथों बेनि बे बेबायदि होननानै जेनेबा जोंहा आगो लानाय बेखौबो मिथिनाय जायो आगो लानाय आरो लोगोसे गायखांबाथाय गायखांबाथाय जोंना बे ओ जोंहा बाख्रि गायखननाय बेफोरखौबो जों दोरोङारि गियान महर हिसाबैनो जों हमनो हायो दा नोंथाङा जे जोंनि आबाद मावनाय माइ आबाद मावनायनि सायाव बेरखांनाय दं आरोखि बेनि सायाव एसे सोंबा फोरमायथिना होनो हागोन
औ हागोन नोंथां गिबियावनो जोङो नोंथाङा बुंनाय बादिनो खोथियाखौ माने जेनेबा माइखौ गायनो थाखाय खोथियाखौथ' फोग्रोनाय जायोना ओ बेनिखायनो माने जेनेबा नोंथाङा दानि बुंनाय बायदिनो माइखौ माने दांग्रिसे बा दांग्रिनैसो दोनग्रोनाय जायो जोलैनि थाखाय होननाय बादिनो माने ओ बेखौ माइखौ माने जेनेबा माबाखांनानै ओ मा होनो बेखौ मारा नाखांनानै होनोमोन ना बेखौ माने नाखांनायनि उनाव बे माइखौ माने जोंना दोननाय जायो औ माने सान्दुंङाव फोरानस्रोनानै दोननाय जायो आरोना
बेखौ माने ओ हि मोनसेयावबो दोननाय जायो बुथुमनानै जेनेबा हेलौ खोनादों ना नोंथां हेलौ
हेलौ
औ खोनादोंना
औ
ओ बिनिफ्राय उनाव जेबोब्ला बेखौ गायनायनि सम फैयो अब्ला माने बेखौ बे माइखौ दिहुननानै सान्दुङाव एसे फोरानजनानै फोराननानै बेनि उनाव ओ ओ माने दैयाव सोमनानै दोननाय जायो हरसेनि थाखाय हरसेनि थाखाय सोमनानै दोननायनि उनाव बेखौ ओ माने जेब्ला हरसे जायो अब्ला माने दैखौ जेनेबा बोखांबायना दैनि हाखरनिफ्राय बोखांनानै बेनि उदै सर'नो थाखाय दसेस' निटा फ्राय दोननाय जायो आरोना दसे समनि थाखाय दोननानै उनाव दैया जेब्ला सर' खाङो अब्ला बेखौ हखनाफाबाय माबा माने जेनेबा माने दाउफोर जानो हयिबायदि बेफोर माने गिसि जेनेबा माने सा फा जागाव दोनो आरोना मायाव जोंना बे दोननानै बे थास' बिलाइ खोबनानै दोननाय जायो बे थास' बिलाइ खोबनानै दोननायदो जेनेबा बे थास बिलाइखौबाथाय माने गाजाया माने ओ मा होनो बेखौ गाजा गाजा ओंखारो आरोना बे माने बे थास' बिलाइ खोबनायनि गेजेरजोंबो माने दोरोङारि गियान बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जाय जायो आरोना हेलौ खनादों ना नोंथां
औ
ओ बेनिफ्राय आरो जेनेबा जोंनाबो नोंथाङा बुंनाय बादिनो दानि ओ मोनथाम रोखोम माने हालेवनाया खेबथाम एवनाय जायो बाया बेफोरबायदिनो खेबथाम एवनाय जायो बेनि उनाव जोंना माने मा खालामो ओ जाहाथे गोदोथ' जेनेबा ओ माने जों मोसौदोसो हालेवनाय जायोमोना आथिखालाव जोंना ट्रेक्टरजोंनो बां सिन हालेवनाय जायो माने बे हालेवनायाव ओ जेबोब्ला माने मोजाङै हेवखां हेवखांनानै माने हाया जाहाथे मोजाङै स्लिम स्लिम जायो होननानै मानेसमान जायोआरोना बेनि थाखाय माने ओ बों जोंना बै था राय बिफांजों माने थालिरखौ फांसे दाननानै लानानै माने हाखौ समान खालामनानै लायो आरो बेफोरनि गेजेरजोंबो माने जों दोरोङारि गियानखौ माने बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जायो हेल'
औ
ओ बेनिफ्राय जेबोला गायनायनि सम फैयो अब्ला माने माने बेफोर खोथियाफोरखौ फुखांनानै जेबोला गायनाय गायनायसिम गायनो थाखाय लानानै थाङो अब्ला माने गिबियावनो जोंना माने माइखौ गायनो थाखाय गिबियावनो न'नि गिरियासो गायगोरनाय जायो आरो ना न'नि ग माने बिगुमाया गायनाय जायो गिबियावनो
औ
बे गायग्रोनायावनो जेनेबा थास' बिफांफोर गायनाय जायो आलारि बाथि सावनाय जायो बेफोरनि गेजेरजोंबो माने दोरोङारि गियानखौ बे बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरोना आरो बेफोर माने थास' बिफां गायनायनि गेजेरजों जेबो फोथायो जोंनि जायगायाव माने जेनेबा बेे माने रोदाफोरा गोलाव गोलाव थाङो होननाबो फोथायनाय जायो आरोना हेल' खोनादोंना नोंथां हेल' औ बेनिफ्राय आरो बे माइखौ गायखांनायनि उनाव जों नोंथाङा बाख्रि गायसननायनि बाथ्रा बुंदोंमोना बे बाख्रि गायसननाया माने जोंनावबो दङ आरो ना बाख्रि ख्रि गायसननायाव माने गिबियावनो जोंना माने गेजेराव हा दोननो माने ग खालामना लायो गल खालामना लानानै जेनेबा बेनि सोरगिदिङाव माइखौ गायजोबो गायजोबनानै माने मोनसे ओ मोनसे गेजेराव माने ओ मा होनो बेखौ गसासे गायना होनाय जायो आरो ना माने बेफोर जायगा लानानै ना जायगा आलादा जानो नाय बेफोरनि गेजेरजों माने दोरोङारि गियानखौ बेरखांनायखौ नुनो मोननाय जायो
औ
हेल'
अ न
औ बेनिफ्राय आरो बे सावरि जानाय खान्थि बेफोरनि गेजेरजों माने गोदो जों बो दंमोन आथिखालाव माने एसे गोमालांनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो ना थेवबो माने अ गाय